खुलुमबाय नोंथां औ खोनादों खोनादों औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ आं नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन थारैनो।
औ जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै दसे सम सावरायनोसै बे आयदायानो जाबाय दोरोङारि। दोरोङारि ओ जेखाइ। खबाइनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै नोंथां।
नोंथां।
औ औ जेखाइ खबाइखौ नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ न
नंगौ नोंथां।
अ अ ओ। जोङो गुबैयै जेखाइ खबाइखौ जों माबेानिफ्राय बानायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मोनथिगौ नोंथां। गुबैथ' जो जै। बे खबाइखौ आं मोनथिनाय बायदियै बुंनोसै आङो औवानिफ्राय बानायो होननानै मोनथिनो मोनो। सोरां माखालुव ओमफ्राय बानायनो हायो।
औ औ माखाल औआ औ। औ। बेनिफ्राय बे जेखाइखौ बानायनाय समाव। बे औवाखौ माबोरै खालामनानै बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जेब्ला जेखाइखौ हेबो अब्ला जों।
औ।
औवाखौ फिसा फिसाहाय आरं जिरग्रोनानै लाग्रो। नाय जायो।
ओमफ्राय।
जेखाइखौ हेबलांनाय जायो।
हेबलांनाय जायो अ फिसा फिसा। बे जेखाइ हेबनो थाखाय जोङो औवाखौ फिसा फिसा खाथि जिर नानै लायो नङा होनबा?
औ खाथि औ। ‍
ओं। खाथि जिरनानै बिनो बेखौ हेब्बाय आरोना औ हेबनानै जेखाइजों। जेखायनि महर होबाय आरो नोंगौना। जेखाइ आरो खबायाइनि। महर होबाय आरो बेनिफ्राय। बे जेखाय। नोंथाङा बानायनो हायोना हाया?
नोंथां दासिमबोथ' आं बानायनानै - मोनफेराखै अब्लाबो आं सानो जे आङो सोरनिफ्रायबा। ओश सोलों सोलोंनानो लुगैयो।
अ नोंसोरनि न'खरनि सोरबाफोर ओ सोद्रोमाफोरा बिदि ओ जेखाइ खबाइ हेबनो बा बानायनो रोंगौ नामा?
ओ दायो जोंनि न'खरनि सोद्रोमा रावबो रोंनाय गैथ'वा नोंथां।
रोंनाय गैथ'आ अ अ थिगानो दङ बेनिफ्राय जोङो। बै जेखाइ आरो खबाय बेखौ जोङो मा खामानियाव। बाहायो। ओ आरो जों मानो बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन दा?
औ नोंथां थारैनो होनो हागोन।
ओ ओ
जेखाइ खबाइखौ जों ना गुरनो थाखाय बाहायनाय जायो। नाखौ ओ नाखौ मा-माबोरै गुरो होननानै बुङोब्ला। जों जा जायगायाव ना दं। होमबा
औ।
ग' बिलो ओ हाखर बायदियाव गुरनाय जायो जों जेखाइखौ ओ जेब्ला जेखाइखौ गुरो अब्ला जोङो एसे ओ खायसे जायगानि फ्राय एसे गोजानाव बोलांनानैहाय ओ थाखौ एसे गाग्लिनानै
गाग्लिनानै औ दैखांनाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो बै खबाइआव ओ ना खो दोनो आरोना।
औ जेखायाव नाया गाखोयोब्ला खबाइआव ओ नाखौ सोनो सोयो।
जेब्ला जोङो ना गुरोना बे ना गुरनायाव मोनस से ओ बोनो थाखाय जोङो दिरुं बायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
अ नोंथाङा बेनिफ्राय ओ ओ गोनांथिथार नंगौ नोंथाङा बे जेखाइजों ना गुरनो मोनफेरबायदा
औ थारैनो मोनबाय नोंथां
औ नोंथाङा ओ जेखाइनि सोमोन्दै आरो जेखाइ आरो खबाइनि सोमोन्दै माबाफोर ओ सोंलु अ दङ नामा जुदि दङब्ला नोंथाङा
औ औ नोंथां ओ जेखाइखौहाय ओ जेखाइखौखौ जेखाइखौबो ओ एखे रोखोमैनो एखे औवाजोंनो बानायनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां बानायनाय जायो ओ औवा जोंनो गुबैयै औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेखाइखौ औ औवा औवाजों बानायोबाथाय एकदम ओ स्ट्र ओ मा होनो गोख्रों जायो आरो जेखाइनि ए माबाया जेखाया औवाजों बानायोब्ला गोख्रों जों बेखो फिसा फिसा दिरुंजों ओ जेब्ला जेखाइखो बानायखाङो अब्ला फिसा फिसा दिरुं खानानै बिखो जिं जिङाव दिरुंखानानै बोरैयासे ओ बिनि ओ जि बाहा बारा जाना थानाय बेखौ जोङो फायनानै बे बेखौ जोङो दिरुंजों बरयासे खाथाबनानै जिं जिंनि फारखौ खाथाबनानै बर एसे गोख्रों खालामना लानाय जायो आरो बे जेखाइखौ औ
आ
आ-रो
आखाइखौहाय एसे गिदिर गिदिरै सिथा सिथाहै ओ दानखावनाय लानाय जायो नामा नों
औ नंगौ नंगौ दानखांना लानाय जायो नंगौ ओ बे जेखाय खौ नोंसोरनिबा गामि नोंसोरनि गामिबा नों ओनसोलफ्राव नोंसोरनि जागायाव बे जेखाइ बेखौ बानायनाय जायोना जाया बानायनाय?
औ ओ‌ दायो जोंनि ओनसोलावहाय एबा जोंनि गामियावहाय
औ
ओ बानायफेरग्रा मानसि गैयाबा जोङो ओ हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै जा
बाजार
नाखौ गुरफैयो औ बाजारनि ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दं नामा एसे फोरमायना हो होनो हागोन ना?
दङ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव दङ। गोबां जेखाइ हेबग्रा दङ ओ खिसु आङो नायो जेखाइखौ माबायदि हेबो ए जेखाइ हेब बानायनि ओ आदबा एसे आलादा रोखोमनि जोङो बेखौ सोलोंनांगौ दङ आरो गोबां सोलोंनांगौ दङ बे जेखाइखो हेबनो थाखाय ओ जोंबो जेखाइ हेबनो हेबथनो मोनाखै ओ बेखो सोलोंना लानो गोनां दङ आरो बेखौ सोलोंनांगोन एसे आलादा आदब जेखाइ हेबनाया सो‌ गो सरासनस्रा ओ मानसि बा सुबुङा बेखौ जानला मोनला बानायनो हाया आरो बे जेखाइखौ एसे जेखायनि महरा एसे आलादा बेखौ बानायनो थाखाय एसे ओ सोलोंनांगोन होमब्लासो जोङो बानायनो हागोन आरो मेरला दङ जेखाइहेबो जोंनियाव बाजारावसो खायसे ओ फाननो लाङो मा होनो बे जेखाइजों ओ जोंनि जायखि जाया न'खरनि जुदि हेबनो हायोब्ला मोजां जोङो बाजाराव ओ लांनानै जों बेखौ फाननो हायो बेनो। ओमफ्राय जोङो जोंनि जिउ खांनाय राहानियाव न'खरनि बेयाव रांखान्थियाव जोङो मदद बा हेफाजाब मोनो आरो बे। ओ जेखायखौ फाननो हायोब्ला जेखाइ र खबाय बिराद गोनांथार मोनसे थादेरसा बेयो गोदो ओ समनिफ्रायनो ओ आबै आबौ समनिफ्रायनो आजै आबौ समनिफ्रायनो बे जेखाइखौ जोंनि बर'नि आइ आफा आबै आ बौ मोना बाहायबोबाय दङमोन आरो बे लेखायैनो दिनैसिमबो जों जेखाइखौ ओ बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेखायनो गारनो हाया। बेयो मोनसे। बर'फोरनि मोनसे गोनांथार थादेरसा जेखाइ आरो बे जेखाइ खबाया।
बै खबायखौबो। एखे औवा जोंनो बानायनाय जायोना नोंथां।
नोंगौ बानायनाय जायोे एखे औवाजों सेम बिदिनो। खाथि फिसा फिसा जिरना लायो ओमफ्राय जिरनानै बेखौ हेब्बाय आरो। जेखाय खबाइ ओ हमनो हेबनो थाखाय एसे समनि गोनांथि दङ औ एसे ओ सम लायो। बेखौ। मोजाङै मावोबा जों सानसेयाव बरियासे दिहुननो हायो आरो बे जेखाइखौ जुदि दसे दसे मावोब्ला जोङो सानसे साननैनि गेजेराव बिदि जेखाइखौ दिहुननो हायो आरो। औ जोङो ओ औवा औ दे बुंलाय।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ना मोननो हायोना नोंथां।
औ मोननो हायो मोननो हायो एकदम मोननो हायो ओ जोङो गोबां आइजो माहारिफोरखौ बे जेखाइ आरो खबाइखौ लानानै ना गुरनाय नुनो मोनो थारैनो जोबोर ओ समायनाबो नुयो मोजांबो नाङो जेखाइजों ना गुरनायनि ओ ओ माबाया आदबानो एसे आलादाखा आरो एकदम। जोबोर मोजां नाङो जोंनि बर' माहारिनि आइजो बा हिनजाव माहारि बा सिख्ला। ओ बिसोरो जोबोर ना गुरो। जेखायजों बिराद मोजां मोनो ओ बिसोरो ओ ना गुरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माबायदि ना मोननो हायो।
औ-औ हागोन हागोन मानो हाया जानो। नायाथ' गोबां रोखोमनि थाहैबाय ओ ना फिसा जेरैहाय मावा ना ओमफ्राय फिथिख्रि ना ना सें गोरि ना ओ बिदिनो बेफोरबायदिनो फिसा फिसा नाफोरखौ गुरनानै मोनो आरो जोंनि फुख्रि बा बिलो बेफोरबायदि दैमा दैसाफोराव गुरनानै मोनो आरो खायसे जोङो ना मोननाय जायो हमना लाबाय ना गिदिरहाय मागुर ना ना मागुर ना सिंगि बेफोरबायदि मोनो आरो बे जेखायजोंनो गुरनानै मोनो औ दा जोङो आइजो माहारिफोरा जोबोद गुरो आरो बेखौ औ औ नंगौ औ औ गांजेमा एंखावरि औ बेफोरो जोबोर मोजां आरो जानो थाखाय जोबोर मोजां देहानि थाखाय मोजां बिराद मोजां आरो बेयाव जेबो मेडिसिन बा जेबो मुलि होनाय जाया। बेफोर नाफोराव मुलि होनानै। फेदेरनाय नङा बेफोर नाया बियो ओम फुरा मिथिंगायारि आरो बेफोरो‌। जानो थाखाय मोजां हेल्थनि बा देहानि थाखाय। मोजां आरो औ
जोङो नाफोरखौ बिलो एबा दुब्लिफोरनिफ्राय गुरनानै लाबोयोब्ला ओंख्रियाव जानो गोथावसिन जायो होननानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां जानो गोथावसिन जायो जोबोर मोजां जानो थाखाय। बेफोर ना फिसाफोरा जानो मोजां मोजां बेफोर नाफोरखौ जेखायजोंनो गुरनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथांजों आङो बेखिनि जेखाइ खबाइनि सोमोन्दै रायज्लायै मोननानै जोबोर जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंनिफ्राय साबायख'र थाबाय नोंथां जोङो रायलायनायखौ बे ओ दोनथ'नो सानबाय आं नोंथां दे बिदिब्ला औ दे